औ खोनादों ना फंबाय? औ औ औ ओमफ्राय उन्दुब उन्दुबाय नामा फंबाय। ओइ नै ओंखाम जाखांनानै नै जिरायदों दसे
ए जिरायदोंना उन्दुथ'वाखै आं आंबो जाखांनाया बावाखै।
अ मा ओंख
ओंख्रियाथ' ओरैनो माबासो अमा बेदर जों आलु बेनोसै ओमफ्राय दालि
औ औ औ।
ओमफ्राय नोंसिनालाय। नोंसिना आदा हा खोनाफैयासै आदा मोजाङै खोनाबाय?
दाबो माबासो फंबाय
औ मोजां खोनाफैयाखै आदा नोंनिखौ आंनिखौ खोनादों ना? मोजां खोनाफैयासै आदा नोंखौ मोजां खोनाफैयासै एसे दोरदलाय मानसिया खोनायासैलै आदा जेबो खोनाफैयासै नोंनिखौ बोरैजाखो खोनाफैयासै माथो आदा नोंनिखौ बोरै जाखो खोनाफैयासै आदा जेबो खोनाफैयासै मा रायलायबावनो बोरै जाखो खोनायासै आदा खोनायासै बोरै जाबावनांगौ जाखो जेबो खोनाफैयासै आं नोंनिखौ
ज
बोरैजाखो आदा
दा खोनायाखै नामा?
औ आदा औ खोनाबाय माथो जेबो खोनाफैयाखैमोन नोंनिखौ दहाय ओहो नोंनिखौ खोनाफैयाखै जेबबो खोनाफैयाखै औ दा जाबाय दा नै आरो खोनायासैलाय
औ आमफ्राय दा खोना
औ औ दा खोनाबाय दा खोनाबाय दा खोनाबाय
औ नेटनि जेंना नेटनि जेंना जादों बियो
प्रब्लेम जादोंलै जोंना
नोंसिनाव नोंसिनि थिंजायनासो जादों नोंसिनि थिंजायनासो जादों औ किन्थु नोंसिनिया जादों आंनियाथ'
औ औ जोंनियानो औ खोनायाखै नामा होनबाय खोनाबायना फंबाय? खोनायासै माथो आं बो नोंनिखौ जेब